हेलौ
औ नोंथां
औ खोनादों ना नोंथां
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ मा खालायगासिनो नोंथाङालाय
आंथ' दा नै ओरैनो जिरायनानै दं आरोना नोंथां
अ औ औ
अ
ओमफ्राय ओ मा होनो जा सानसुनि जानायफ्रालाय जाखांबायना
आदसा नोंथां आं दिनै फास्थिंसो थादों आरो ना नोंथां मोदोमफोराबो देरजोब्बायलै बेनिखायनो ओं खामखौनो जानाय जायासै दिनै नोंथां
अ बेबायदिसो होमबा
औ औ
औ ओमफाय खौरांफ्रालाय बोरैथो नोंथां
खौरांफोराथ' नै दा साननैसे मोजाङानो होनजायो आरोना नोंथां
अ औ दा नोंथाङा दसे सम फ्रिब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनो हागोना नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन
औ औ दा जोंना ओ मा होनो मेन आयदायानो जाबाय जोंनिया मा होनो मिथिंगायारि सम्पदआ जों सुबुं माहारिजों माबायदि सोमोन्दो दं गोदोनिफ्रायनो आरो मिथिंगाया माने सुबुंफोरखौ माबायदि गोदोनिफ्रायनो मदद खालामबोगासिनो दङ' बैफोरखौ माने नोजोर बोनानै नोंथाङा जा एसे मिथिखो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन हागोन
बिदिब्ला आं नोंथांनो एसे फोरमायनि
औ औ
औ जोंहाथ' बिदिनो मा होनदों मिथिंगानिफ्रायनो गोबां आगजुफोरखौ जोङो मोननाय जायो मिथिंगाया जोंनो गोबां हेफाजाब बो होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ
औ जोंहाथ' बिदिनिफ्राय गोबां आगजुफोरखोनो मोननाय जायो नंगौना नङा थां जेरै जोंहा होनो थाङोब्ला बिदिनो मिथिंगानिफाय मोननाय जायो बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जोङो मा मोनो होनोब्ला हांफोरखौ जोङो मोनो बा अक्सिजेनफोरखौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय मोनो
औ
आरो औ आरो जोंहा मा होनबावदों बिदिनो जोंहा मिथिंगानिफ्राय जे मोननाय बुस्थुफोर जेरै होननो थांबावोब्ला जोंहा बिदिनो मिथिंगा जेरै हा हाखौनो होननो थाङोब्ला जोंहा बिदिनो हायावहाय गोबां आगजुफोरखौ गायनाय जायो आरो ना नोंथां बा बिदिनो गोबां मा होनदों आबादफोरखौ गायनाय जायो बेफोर गासैबो मिथिंगानिफ्राय मोननाय आरोना नोंथां
औ
ओ जोहा बिदिनो होनबाव था ओ इदिनो जोङो होननो थांबाव मिथिंगानिफ्राय मा मा मानो होनब्ला जाहा बिदिनो गोबां आ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जे फिथाइ सामथाइफोर बेफोरबो गोग्लैयो बा बिदिनो जाहा आबाद फोरबो बिदिनो गोग्लैयो आरो ना नोंथां आबादफोरनि गेजेरावबो ओ जोंहा बिदिनो मिथिंगानिफ्राय जेफोर मोननाय जोङो बोफोरखौ बिदिनो मोजां बाहायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां बा जोङो बिदिनो मिथिंगाफोरखौथ' निस्थ' खालामोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां खहा जानायफोरखौबो जोङो नुनो मोनगोन जेरै हां लानायनि थाखाय बेफोरावहाय गोबां दिसथाब जागोन मानो होनोब्ला जोंहा जे मिथिंगायाव थानाय जे बिफां लाइफांफोर बैफोरनो जोबस्रांलाङोब्ला बैफोरनि जाहोनावबो जों हां लानायफोरबा जोबोद मा होनो खमखौ जोङो नुनो मोनगोन बा सुबुं माहारिफोरखौ गोबां जिब जुनारफोरखौ जोङो थैनायखौ जोंङो नुनो मोनगोन आरो ना नोंथां
उम
उम जोंङो बेनि थाखाय बिदिनो मोनो नाथाय जोंङो मिथिंगाफोरनो जेबो होफिननाय होफिननो हाया मानोना जोंहा बिदिनो मिथिंगानि हाजारसे होबाबो जोंहा मा होनदों बेफोरखौ सुख'फिननो हाया आरोना नोंथां बेनिखायनो जोंहा मा होनदों औ जोंहा बेनिखायनो मा होनदों मिथिंगानिफ्राय जेखौ मोननाय आगजुफोर बैफोरजोंनो जोङो गोजोननाय थानांगौ आरो जोङो बेफोरबायदि बारानि पेपारा बारानि पेपारा जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननो लुुबैब्ला बेफोरबायदि मिथिंगाफोरा नोसथोबो जालांगोन आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
औ बेयो नोंथाङा ससे फोरमायनानै खिथाग्रोलाय आंनो नोंथां
खोनादों ना आं बुंनायखौ नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों
औ दा जोंहा मिथिंगायारि सम्पद बुङोब्लाथ' जोंहा आ मानो गोदोनिफ्रायनो जों सुबुं माहारिया माने मिथिंगानिफ्राय गोबां मददखौ जों मोनबोनो हादों आरो दासिमबो माने बे मददखौ जोङो मोनगासिनो दं आरो दा बेबायदिनो जोंहा मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय माबायदि मदद मोननो हादों होननानै जों बुोब्ला जोंहा बुंनो हागोन जे जोंनि जि मिथिंगा मिथिंगा सोरगिदिं मिथिंगायाव थानाय माखासे गिदिर गदिर
बे
गिदिर गिदिर मा होनो मुवा दंफां लाइफां बायदि बायदि दङ दा बेफोरबायदि दंफां लाइफां बिनिफ्रायनो जोङो अक्सिजेन ओ मोननो हायो हेलौ नोंथां खोनादों ना
खोनादों नोंथां खोनादों
दा जोंहा जेन'बा बेफोरबायदि गिदिर गिदिर दंफांफोरनिफ्राय जोङो मोजां माने अक्सिजेन बायदिफोरखौ मोननो हायो दा जोंहा मानसिया थांनानै थानो थाखायथ' जोंनाव अक्सिजेननि गोनांथिखा
औ
जोङो मिथिंगानि बे माखासे बिफां लाइफांफोरखौ दानोबा जोंहा माखासे अक्सिजेननि खमिगोन दा बिनि थाखायनो ओ मिथिंगानि माखासे बिफां लाइफांफोरखौ जों सरैखा खालामनांगौ आरो बेबायदिनो जोंहा मिथिंगानि बायदि रोखोम बिफां लाइफांफोरा माने गोदोनिफ्रायनो जोंखौ मदद होबोनाय खौबो जों नुनो मोनदों जोंहा
औ औ
मा होनो मिथिंगायावनो माने गोबां रोखोमनि माने मैगं थाइगंबो जोङो मोननो हायो बेजों लोगोसे जोङो गिदिर गिदिर बिफांनिफ्राय फिथाइ सामथायाइ मोननो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा मा होनो गिदिर गिदिर बिफांफोरनिफ्राय जोङो बेदि गोदोनि समाव जों दानिबायदि गिदिर गिदिर मेसिनारि मुवा बायदि गैयामोन मोन नालाय दा बैफोर गोदोनि समाव जोङो फोथारफोर एवनो हालेवनो थाखाय माने जोंहा नांगोल जुंगाल बेदिनि गोनां जायोमोन दा बैफोरनि बिथिङावबो जों नोजोर बोनानै बुंनो हायो जे जोंहा गोदोनि समाव बिफां लाइफांखौ दानफायनानै बा बिफां लाइफां गिदिर गिदिर बिफां लाइफां बिफांनिफ्राय जोङो नांगोल जुंगाल बायदि बायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनो मोनदोंमोन आरो बिदिनो जोंहा मिथिंगानिनो मोनसेबाव जि मिथिंगा सम्फद जायखौ ओ औवा होननानै जोङो मिथिनाय जायो दा बे औवायाबो जोंखौ गोबां मदद होबोदों जोंनि जेनेबा जोंनि थांना थानायनि बिथिङाव गोबां जेसेबांखिनि नांगौ जानाय मुवा बेसाद फोर बेफोरखौ माने सुफुंना होनाय बायदि नुदों आरो माने आ मा होनो जोङो मा माइरं सालिनानै माइरं सालिनो थाखाय जोंनो सानद्रि नांगौ माइरं जावनो थाखाय संग्रायनांगौ दा बेफोरबायदि बिथिङाव माने बियो औवानिफ्रायनो जोङो बायदि रोखोम रोखोम मुवा बेसाद बायदि बायदि बानायनो हायो जेर जायखौ बुंनो हागोन जों माने ओ मा होनो सानद्रि संग्राय जेखाइ खबाय बायदि बायदिफोरखौ जोङो बानायनो हायो आरो आरो बेल' नङा जोंहा गोबां गोबां दङ जों बुंनानै फोजोबजोबनो हाया औवाजोंल' नङा जों बिफां लाइफां बिफांजों बानायनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा मिथिंगानिनो दा दानि जुगावथ' जोंहा माने न'फोराथ' बांसिनानो सिमिन अन्थाइजों बानायनाय दा बे सिमिन अन्थाइया मानिफ्राय मोननाय बे अनथाइ बालाया मानिफ्राय मोननाय जोंहा बेथ' जाहैबाय मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो माने जों ना मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बाला अनथाइ बायदिफोरखौनो जोङो लानानै आ न' लुनायखौ जोङो दासिमावबो नुनो मोनो आरो गोदोनियाथ' आलदामोन गोदोनिया एसे आलदा जुदामोन थेवब्लाबो ओ गोदोनि समाव बे माने मिथिंगानिफ्रायनो बायदिसिना माने बुथुमनानै न' लुनायखौ जों नुनो मोनोमोन जोंहा गोदोनि समाव मा होनो बिफां ओ दंफां खौ बाथाम थखथा बानायनानैनो न' लुनायखौ जों मोनो नुनो मोनोमोन गोदोनि समावबो आरो दानि समावथ' सोलायनानै फैयोब्लाबो मिथिंगानिनो मोनसे मुवा बा समपखौ लानानैनो जोङो नुयो गोबां बायदि बायदि लुनायखौ जोङो नुनो मोनदों दहाय आं बुंलांनाय बायदिनो जोंना सिमेन्ट सिमेन्टाबबो जोंहा बेबायदि मिथिंगानिफ्राय माखासे मुवाफोर लाबोनानैसो जों फेक्ट'रियाव बानाय फैनाय जायो दा बे मिथिंगानिफ्राय माखासे बै मुवा मोनामोनब्ला जोङो बानायनो हानाय नङामोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दानि जि ओ मा होनो बाइक बाइ बाइक गारि बायदि बायदि सालायनो थाखाय जोंहा थावनि गोनांथि जायो दा बै थावफोरखौबो जों माने मिथिंगानिफ्रायनो हारसिंनिफ्रायनो जोङो ओ बख'नानै मोननाय जायो दा बेफोरखौ जों बुंनो हागोन मिथिंगानिनो मोनसे जोबोर गि दिर मदद होननानै जों बुंनो हागोन मिथिंगानि दानि जुगाव मिथिंगायारि समपदा जोबस्रांनानै थाङोब्ला जों सुबुं माहारियाबो जोबस्रांलांनायनि लामायाव फैगोन आरोना मानो होनोबा जों मिथिंगा आरो जों सुबुं माहारिजों माने खाथि सोमोनदो गोनां आरो गाव मोननैजों सानैजों माने सोनारलायनानै थाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा नोंथाङाबो फंनैसो जा एसे हायो बुंबावनो हायोबा बुंना होदो
औ नोंथां नोंथाङा थ' आंनो फ्राय खोथाफोरखौ एसे फोरमायनानै खिनथाहरखाबाय होनबाबो आं नोंथां फंनैसाबाबो खिथा हरबावसै आरोना नोंथां
औ जागोन नोंथां
जोंहाथ' बिदिनो मिथिंगायाव गोबां इदिनो गिदिर गिदिर दंफां लाइफांफोर दंखायो नंगौना नङा नोंथां
नंगौ नोंथां
जाय दंफांफोरखौ जोङो बिदिनो हाफायनानै जों बैफोरजों मा मोननो हायो होनब्ला बा थामफोर जे जोंनि न'फोराव लुनाय लुनो थाखाय जोङो बैफोराव बैफोरखौ जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो बा बिदिनो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेफोरबायदि समपद औ आरोना नोंथां जोंहा बिदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय सम्फदफोर एबा बिफांफोरखौ जोङो बिदिनो गिदिर गिदिर बिफांफोरखौ जोङो बिदिनो दानफायनानै जोङो मा होनो जोंनि नखराव ओ गोजौफोराव जे नांगौ बुस्थुफोर बा सिबिं होनो थाखाय जोङो बैफोरबायदि आगजुफोरखौ बायनाय जायो जोंहा बिदिनो गोबां मा होनो दंफां लाइफांनिफ्राय जोंहा बिदिनो गोबां आइजें आइलाफोरखौ बाय बानायनायखौ जोङो नुनो मोनखायो जे थिंगानिफ्राय मोननाय सम्पदफोर जेरै होनो थाङोब्ला बाथामजों जोङो बिदिनो गोबां आलनानो बिसनानो बा बिदिनो गो गोबां मा होनो ओ खामफ्लायफोर बेफोरबायदि आगजुफोरखौ जोङो दानि जुगाव नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ
खोनादोंना नोंथाङा नोंथाङाथ' औ जोंहाथ' बिदिनो औवायाबो मोनसे मिथिंगायारि सम्पद औवानि खोथाखौ नोंथाङा होनबाय ओफ्राय आंनो बुंलांजोबखाबायानो अब्लाबो आं नोंथांनि एसे फोरमायनानै खिन्थाबावनि औवाखौथ' जोङो बिदिनो गोबां मा होनो आर आबादावनो होन बा बिदिनो आइजें आयलाफोरावनो होन बिदिनो गोबां मा होनो बाहायनायखौ जोङो औवानिफ्राय बांसिन नुनो मोननाय जायो ना नोंथां जोंहाथ' बिदिनो औवाफोरखौ जोङो बिदिनो बबाफोर आबादफोर गायनाय समावहाय जोंहाय बि बिदिनो बेरा जे जोंनि जुनारफोरा बैफोरा मा होनो? ओ आबादफोरखौ नस्थ' खालामैनि थाखाय जोङो मा होनो बैफोरबायदियाव मा होनो बेराखौ उन्दुमना होननाय जायो बा औवानि हेफाजाब बा बिदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय आगजुफोरखौ जोंहाबो बेफोराव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ औ थारैनो
औ आरो जोंहा मा होनबोदों बिदिनो माबाफोर गोजौआव जेब्ला फिथाइफोर थाहैनो थाखाय जोंहा मा होनदों सांनि फोर बानायनाय जायो। बैफोरखौ जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो ना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ आदसा नोंथां आंथ' बेफोर बाथ्रा ब मिथिंगानि जे मोननाय सम्फद बेफोरखौ आङो आंनि खुगानि रावफोरजों फोजोबनो हाया बा जोङो बेफोरखौ दान्दिसे सम सावरायलायनानै फोजोबनो हाया आरोना नोंथां। औ आं दा नोंथांजों दसे सम लानानै आं गोजोननाय मोनबाय जे बाथ्राफोरा नोंथाङा आंनो फोरमाय हरबाय हामबायसै नोंथां बिदिब्ला
औ जागोन दे नोंथां औ दे गोजोननाय थाबाय औ।
दे